हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओ समदोंमोन ना नोंथां दसे सम रायज्लायनो
हेलौ औ
ओ दसे सम होनो हागोनना नोंथां
औ औ हागोन
औ ओ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आबाद मावनायनि बागै नोंथाङा एसे ओ बुंफोरथिना होनो हागोन ना नोंथां
औ आबाद मावनाय होनब्लाथ जोंना दा दैज्लांना ओ दैज्लां सम दा सोलिगासिनो नालाय बेनि थाखायनो ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंनि ओनसोल नङा गुबुन ओनसोलफोरावबो बे खो माइनि आबादानो माने सोलिगासिनो आरो
औ
माइनि आबाद मावनायानो सोलिगासिनो ओमफ्राय जोङो माइनि आबाद आबाद मावनो थाखायथ जोंनो ओ खोथिया नांगौ जायो आरो जोङो खोथिया फोनो थाखायथ माइज्लि माइ नांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो मासलि माइखौ ओ न'नि बा थांनाय बोसोर फोरनि बोराय एबा गैयाब्लाबो जों बिदि बाजारफोरनिफ्राय नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै लाबोनानै जोङो बेखौ फाथोनि बस्थाफोराव सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो हरसे हरनायनि थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमना दोननांगौ आरो बियो जेब्ला हरनि जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै बेखौ जोङो लांदां जायगायाव खामसालि बा न' सिङाव बेफोरबायदियाव जोङो ओ लामा दोननानै बेखौ बखनानै बेनि सायाव जोङो थालिर बिलाइखौ खोबनानै दोननांगौ आरो हरसे जाहाथे बियो गाजा ओंखारो अब्लासो जों माने खोथिया फोनो हागोन नालाय
औ
ओ आरो जेब्लाय गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ दुब्लियाव लांनानै फोनो थाखाय लाङो आरो जोङो बेखौ लानो थाखाय माबा मोनसे खिरखाफोर आइजें लानांगोन आरो बेफोरबायदि लानानै जोङो आखाइजों मुथा मुथा मुथा मुथा लानानै जोङो बेखौ सारना होनाय जायो बे दुब्लियाव आरो जोङो बेयाव फोनो थाखाय जों दुब्लिखौ मोजाङैनो हालेवग्रोनानै लानांगोन बेखौ जोङो हाब्रु खालामामनानै लानांगोन हाग्राफोरखौ थै होनांगोन आरो ओ बे खौ जोङो ट्रेक्टर बा नांगोलफोरजों हालेवनाय जायो बेजों हालेवनानै हाब्रु जाब्लाथाय जों बेयाव माने बे माइज्लि माइखौ जोङो फोनाय जायो आरो आरो बे खोथियाया जौनो थाखाय बिदिनो जोंना ओ रानो थाखाय दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बेफोरबायदि लायो आरो।
औ
बे बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेयो दान मोनसेसो जायो अब्ला जों बे बे खौ जौब्लाथाय जोङो बेखौ फुयो। फुनानै ओ गायनो थाखाय ओ लाङो आरो।
औ
आरो जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ फार्स्टावनो जोङो बे दुब्लिफोरखौ हालेव गोदनानै लानांगौ। बे दुब्लिफोरखौ हालेवनानै ओ हालेवनो थाखाय जोङो जोंनाथ' नांगोल जों एसेबां माने एवनाय जाला दाना माने ओ समनि आंखालबो जाबाय नालाय बेनिखायनो बयबो थाब जासिनायखौ नागिरो बेनि थाखाय खायनो ओ जोङो बांसिनानो बे ट्रेक्टरफोरजों हालेवो आरो बेजों हालेव वनानै जोङो बे हाखौ ओ एकदम माने बेखौ हाब्रु लाथो लाथो खालामामो मोनहोयो आरो बे हाखौ मोनहोनानैसो जोङो मै होयो मैबो लगायनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला हाया मोजाङै मोनो बे अब्ला जोङो ओ माइखौ गायनो हायो आरो अब्लाना।
औ
ओ जोंनाव बेफोरबायदिनो बायदिसिनाओ बायदिसिना रोखोमनि माइ गायनाय जायो। जायो ओ जेरै माइब्रा जोसा मास जुरि अन्जना रनजित बे बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमनि बेलेक बेलेक माने ओ गायो आरो जोंहा।
औ
आरो जोङो बिदिनो माइ माइनि आबादनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना मैगं थाइ थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो दैज्लां दा दैज्लाङाव। दैज्लां समाव ओ बिदिनो पथल जिंखा। भिन्दि खुमब्रा लाव बेफोरबायदिनि बायदिसिना आबाद मावो आरो जों मैगं। थाइगंनि दा दैज्लाङाव जों बेफोरबायदिनोबो आबाद मावनो हायो। औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मा मा आबाद मावनाय सोलिगासिनो दा? नोंथांङाबो एसे बुंना होलाय।
औ नोंथां ओ बुंनो थांङोबथ' दा जोंनिया दैज्लां दिन नंङा होमबा दै सिगांङाव जोंङो माइनि आबादखौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथांङानो ओ बुंलांखाबाय बिदि जोंङो ओ दाथ' जोंङो दैजां दिनाव दै ओ मेसेङाव जोंङो गुबुन जायगाफोराव गोथौ ओनसोलफोराव जों मावनायखौ नुयो नाथाय जोंनिया दैज्लां समावसो जोंङो ओ माइनि आबादखौ मावो ओ
औ
जोंङो गुबुन गुबुन ओ मुंनि जोंङो ओ माइ गायनाय जायो। ओ जोंङो बिदिनो ओ गोदोनि बायदि जोंङो नांगोलफोरजों जोंङो मोसौजों ओ बुंनो थांङोबा ओ गोदो गोबां ओ गोबाव सम लायोमोन नों ओ गायनो थाखाय जोंङो दब्लायसे दब्लायनै बिदि हालेवना गायनायाव जोंहा गोबां सम थांङोमोननो ओ नाथाय दानि दिनाव जोङो ट्रेक्टरजोंनो खेबसेनो जोङो खाननै ओ खानसेजोंनो जोङो ओ हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो गोथौ एबा जोंङो बेहेर ओ जायगाफोराव जोंङो ओ फोनो थाखाय जोंङो बिदिनो गायनो थाखाय ओ खोथिया फोनायखौनो जोंङो फुफैनानै आरो बिदिनो ओ गोबां बिदिनो जोंङो जावैनाय नुनो मोनो नंङा होमबा जावायनानै जोंङो बेखौ फुना गायफिननाय जायो जेब्ला बियो थख' थख' रोदा थांङो अब्ला बियो दै जाबाबो बियो बुसोमबाबो जेबो जाया होननानै गायनाय जायो ओ माइयाबो जासिनो होननानै जोंङो गायनाय नुनो मोनो ओ जोंङो बोरि हाफोराव गायनो थाखाय जोंङो खेब सेनो ओ फोनानै जोंङो बे खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो ओ जोंङो खोथियाखौ बिदि फुनानै जोंङो सानथाम ओ साननैनि सिगां जोंङो गायनोखौ जोंङो फुनानै दोननाय हायो ओ जोंङो बिदिनो फुख्रिफोराव न' सेरनि फुख्रि एबा जोंङो खोथिया ओ फोनायनि साखाथिफोराव जोङो फुख्रिफोराव ओ गारस्रोमना दोननाय जायो। ओ जेब्ला जोंङो माइ गायनो बिदिनो सैथाम एवखांनानै जोंङो गायनाय जायो मोनग्लि होनानै बाहाय ओ जोंङो बेखौ बोखांफिनना लांनानै ओ दब्लाय दब्लाय रानना होनायखौ नुनो मोनो गोबां बिनिनो ओ माइनि आबादनि बागैबो जोंनि जागा ओनसोलाव गोबां ओ आबाद मावो बिदिनो दै लोमनि बोरै ओनसोलफोराव जोंङो ओ भिन्दि एबा जोंङो ओ फान्थाव गोखै फान्थाव ओ एबा लेस्रा ओ गोबां मैगं जोंङो जिंखा ओ पाथ केेरेला एबा खांख्रिखलाफोरखौ जों गोबां गायनाय नुयो नंङा होमबा
औ नोंगौ
जोंङो बिदि न'आव जानो आन्थाबो गायना लायानाय जायो एबा जोंङो ओ बिनि गिबिसिनावनो जोंङो फोनानै फाननो थाखायबो जोंङो फोना जायो जेब्ला गिबिसिन मैगंखौ जों फोग्रोनानै दिहुननो हायो अब्ला जोंनिया ओ बे सेम्पुखौ बायमान बुरजा मोनो जोंङो हाथाय बाजारफोरावबो गोबां ओ फानहैनो हायो एबा ओ न'नि नांगौ जानायफोरखौ जोंङो बे फाननानै बेनि रांजोंनो जोंङो सुफुंनो हायो ओ
औ नोंगौ
गोबां बिदिनो ओ जोङो बर'फोरा ओ आबाद मावनानै जाबोगासिनो गोदोहायथ' जोङो बिदिनो सोलोंथाइनि बारा सोलोंथाइ गैयामोन ना बिथांमोनहा ओ बे समावहाय आबाद मावनानैनो जिउ लामाखौ दैदेनलांदो एबा जिउ सुफुंबोदों होननानै मिथिनाय जायो
औ
बिदिनो जोंनिया ओ बुं बुंनो थाङोबा आबाद ओ मावनो थाखाय बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानानैबो मावनायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो ओ मेडिसिन बायदि मुलि फोरजोंनो एम्फौनि मुलि एबा माइ जानाय देरनाय एबा हासारफोरखौ जोङो गोबां ओ बेलेग बेलेग ओ बिबांनि जोङो होनानै गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
बिदिनो मेगं-थाइगंबाबो जोङो ओ साननैसोनि गेजे जेरावनो जोङो बिबार बारनानै फिथाइ थायनाय बिदि जोङो गोबां मुलि होयो ओ बिनि गेजेरजोंबो ओ सुबुंफोरा गोबां ओ देहाफोरजों जुजिनांगौ जायो बेमार-आजारजों बिदिनो ओ जोङो फिथाइ-सामथायानो जा जोङो मेगं-थाइगं माइफोरानो जा जोंहा ओंखामफोरानो गोबां जोङो मेडिसिननि गेजेरजोंसो जानाय हायो जानाय जायो बेनिखायनो जोंनि देहाफोरा ओ दानि सुबुंफोरनि देहाफोरा बेनिखायनो जों ओ लोरबांथिखौ गोबां नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो मेसेंफोरावबो ओ गोबां आबाद मावनाय जायो बिदिनो ओ मेगं-थाइगंबाबो मुला ओ उलकुबि, फुलकुबि ओ बान्दा कबि एबा जोङो फान्थाव ओ लाइ-लाफाफोरखौथ' जोङो ओ बर'फोरा गोबां गायनाय जायो नङा होमबा जोङो फाननो थाखायल' नङा न'आव जानो थाखायबो जोङो गोबां फोना लानाय जायो जोङो जावफ्लेनानै एबा हालेवनानै न'आव जोङो हाले एवालाबासिनो जोङो खदालजों जावफ्लेनानै जोङो ओ दख'ल खामनानै फोना जानायखौबो जों गोबां नुनो मोनो गामि ओनसोलफोराव ओ बिदिनो जोङो ओ लाइ-लाफाफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमनि जानाय जायो बिदिनो जोङो मैद्रुबो जानाय जायो एबा बेदरफोरजोंबो ओ जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो ओ बिदि जोङो बायदिसिना मैगं-थाइगंफोर बिदि गायनानै ओ गोजां बोथोरनि मैगंफोरखौबो जोङो गायनानै खाबथिंनानै मोननायबो गोबां दङ' बिदिनो थुनथुनि एबा गुथा गुद्रा ओ बायदि मैगंफोरखौ बर' आइजोफोरखौ जोङो हाथाइ बाजाराव खाबथिंनानै ओ गोबां फाननाय नुयो ओ जेथिंबो जोङो हाथाय-बाजाराव बर'फोरखौल' गोबां नुयो फानना जानाय ओ बिदिनो नोंथां ओ जोंनिया समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'निसै नामा औ